औ नोंथां।
नोंथांजों दा मोनसे टपिक लाना फैदों। बे टपिक आ जाबाय दैमा दैसानि सायाव रायज्लायसै ना नोंथां
औ औ जायो रायज्लाय जायो दैमा दैसा आरो।
उम
दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दैबाना जायोना नोंथां मोननिथिं औ दा दैबा दै बानाया नोंसिनिथिं खहा खालामफैयो ना मुलाम्फा जायो नोंथांमोनथिं एसे फोरमायना होनायसाय।
औ औ औ दा जों थिंथ' दै बाना होनोब्लाथाय गोबां गिख्रंथावा फैनो हमदों आरो। दैबानाजों जोंहा गोबां माइ आबाद जोंनि दैज्लां बोथोरनि मावनायखिनि मा होनो गोबां रो खोमनि बानलु सिबु माइ आबादफोरखौ जों दैबानाया जोंनि आबाद खौ गोबां रोखोमै नस्थ' खालाम लांदों आरो बिनि जाउनाव जोङो मोन से दैबानाखौ होबथानायनि मोनसे राहाबो जोङो दैखांदोंमोन सरखारनि सायाव नाथाय सर कारा जोंनि सायाव गोहोम खोख्लैयाखै आरो दा जोंनिथिं गोबां रो खोमनि दैबानाया गोबां गोबां जायगायाव सोरनिबा न' बां सोरनिबा मा होनो बारि बागान बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मोसौ मैसो जिब जुनार न'नि गो नांगौखिनि इदिनो जोंनि गोबां रोखोमनि मा होनो नांगौ बेसादफोरखौ दैबानाजों नस्थ' जानाय नुनो मोनदों आरो। दा जोंनिथिं बे बेफोरनो आरो जोंनि खहाया आरो मुलाम्फाया फारसेथिं बेबायदिनो जोङो दै दैजों जोंनि राननाय हाफोरखौ जोंनि माने अखा मोनैनि अखा मोनै हाफोरखौ दैनिफ्राय जोङो मिसिन एबा गुबुन बिगियानारि मुवाजों जोङो दैनि दैनिफ्राय दै एबा दैसा दैफोरनिफ्राय जोङ लाबोनानै सारनानै जों आबादखौ मावनो हायो आरो जोङो बेनिफ्रायबो मुलाम्फा मोननो हायो। गोबां रोखोमनिनो दै जों जोङो बिदिनो रानथाव हाखौ जोङो दै सारनानै हायो जोङो गिसि खालामनो हायो। बिदिनो जोङो दैमाफोरजोंहायो इदिनो आबाद मावनानै जों जानो हानायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंनिथिंबो गोबां रोखोमनि दैमा दैसाफ्राव बिदिनो जोंनि आइ आरो जोंनि गामिनि जानि सुबुंफोरा दैमायाव ना गुरैना लायो ना नाजों ना खौ लाबोनानै फोराननानै न'खराव जाफैनो हायो नाखौजोंनो जोङो आरो ना फाननानै जोङो गोबां बर' आइजोफोरखौ जों मा होनो गुरनानै लाबोनायखौ नुदों आरो। बेबायदिनो जोंनि मा होनो ओनसोलाव दै दैयावहायो गोबां रोखोमनि मा होनो दैनि बुस्थु बिदिनो खांख्राइ साम' ना गोबां रोखोमनि दैनि जिबफोरखौ हमनानै जोंनि माखासे सुबुंफोरा जायो। आरो बेफोरबायदिनो मुलामफाया गोबां दैजोंनो जोङो बेफोरबायदि दैमा दैसाजों जोंनि खाथि खाला दैसानब्लाथ' दैसानब्लाथ' जोङो मा होनो राननाय बे दैया रानो दैसानब्ला जोङो मोनसे दै मोनसे दैया मा होनो अखा हाबाल' थायो बिनि उनाव अखाया बारानो मेसें बोथोरा मेसें बोथोराव। दैमा होनोबाथ' दैमाया बार' मास थायो बिदिनो दैमा जानानै दै थाबाय थायो अखा बो हाया बेफोरखौ जों बुजिनाय जायो आरो। दा जोंनि खिन्थ' दैमा फिसा दङ आरो दैसा दङ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंनिथिं दैमा गिदिर गैया आरो। आरो बिदिनो गोबां बिदिनो फिसा फिसा दैसा दङ जाम्फै दङ। जाम्फैनिफ्राय जोङो दै सारनानै जोङो बेफोरनोबो ना जानो हायो। आरो जों दैजों गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जायगायाव लांनानै दैखौ जों वाटार साप्लाइ खालामनानै बिदिनो गामि गामि जों दै गैयियाव दै लांनो हायो आरो नोंथां। औ ओ दा होमबा नोंथां जोंथिं थ' बिदिनो दैखौ गोबां रोखोमनियाव बाहायनाय जायो। बेबायदिनो सोरबाया दैखौहायो मा होनो बिदिनो आथिखालावहायो कम्पानि गिदिर गिदिर लांनानै दै लानानै दैखौ सरनानै दैखौ फिल्टार खालामनानै दैखौनो फाननानै जाब बो नुनो मोनो। जोङो गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलनिफ्राय बा गुबुन जायगायाव थांबा जों दै बायनानै लोंनांगौ जायो। बेबायदिनो दैसा एबा दैमाखौ लांनानै दैमानिफ्राय लांनानैनो कम्पानियाव बेखौ साफा खालामनानै बेखौ फाननाय जायो आरो। दा जोंनिथिं दैमायाबो गोबां रोखोमनि दाख्लै बावैसो खहा खालामनानै थांदों। जोंनि गामि नि खाथिनि मा होनो गामि खाथियाव थानाय मोनसे गामिनि मानो आबाद फोथार होनो दस बिगा माइ बिदिनो सोरहाबा बार' बिगा बेफोरखौ दै अखा गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जोंनि खाथियाव थानाय मोनसे दैसा एबा ओ दैया जोंनि माइ आबादखौ नस्थ' खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो। बेबादिनो गोबां मा होनो आबादारिफ्रा बेफोरजों मोगा मोगि जानांदों आरो माखासे जोंनि सरकारनि सायाव नारसिनदों मा होनो माथावरिखौ खोनो थाखाय आरो जोंनि माइ सरकारा बेफोरखौ मानियैनि जाहोनाव आबादारिफोरा दा दुखु खस्थ'जों भुगिनांदों आरो दा जोंनिथिं खहाया जादों बेबायदिनो मोसौफोरखौबो मैसोफोरखौबो हा खुरखानायनि जाउनाव मा होनो लां खारदों अबावबा मोसौआ दैमा जिङाव जाबाय थानायाव मोसौआ हरखाब मा होनो दैयाव ग गलांनानै थैनो गोनां जादों। बेबायदिनो दै दैयाबो नाखौबो बबावबा बबावबा गोबां रोखोमनि नस्थ' थ' खालामनाय जायो मा होनो गोबां सान्दुंनि जाउनाव नाफोरा थैनानै जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो नोंथां। दा दा नोंथां नों नोंसिनि ओनसोलाव एबा दैमा दैसा बेफोरो मुलाम्फा खालामो ना खहा खालामो एबा दैमानि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो ना खहा जानायखौ नुनो मोनो? दा बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथाङाबो।
औ औ जागोन नोंथां। जोंनिथिंथ' दायो दैबाना जादों दा थ' जोंनिथिं बांसिन खहा खालामनाय नुनो मोनाखै गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन गामियावसो खहा खालामनाय नुनो मोनबाय। मानो होनोब्ला जोंनि बेयावहाय बांद्राय दैबाना जायाखै आरो अखायाबो बांद्राय हायैनि जाउनावहाय। दाथ' जोंनि खाथि जोंनि गामि खाथियावनो जोंनि ओरै गामि गामिथिंजायहाय मोनसे मोनसे दैमा दङ बे दैमायावहाय बांद्राय बारा गिदिरबो नङा आरो। मानो होनोब्ला बे दैमाया गुबुन माब्लाबा माब्लाबा बोसोराव दैबाना खालामो माब्लाबा बोसोराव दैबाना जाया आरो बिनि जाहोनावहाय जोङो फारसे थिं दैबाना दैबानाजों फुलुं फै फुलुं फैफानानै जोंनि हाफोराव गारलाना दोनफैयो। बेफोरनि थाखाय जों मुलाम्फा मोनो आरो गुबुन फारसेथिं खहा जानाय होनोब्ला जोंनि आबाद मावखांनाय माइ फोरा गासिबो माइ आबाद आरो गुबुन गुबुन आबाद मावनानै जायो। जोंनि गामिफोरावथ' बेफोर आबादखौ खहा खालामफैबा जोङो मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो दैबाना जायोबाथ' जोंनि गामिफोराव न'फोराव बा सेरावबाबो लोमसावफैजोबो आरो बे न' बां गासिबो सेस न' सिंफ्राव हाबजोबनानै जोंनि जोंनि गाैखौबो खहा खालामना बुस्रांना लांजोबो आरो थानो थाखाय जायगा गैयि जायो आरो जानो लोंनो थाखाय सुख गैयि जायो आरो। बेबायदिनो ओ मोसौ बोरमा दाउफोरखौबो लांखारजोबो आरो आरो दैबाना होनोब्लाथ' बेनोदि मिथिंगानि जाब्रबथायसो बे दैबानाखौ माब्ला फैगोन माब्ला जागोन बेखौथ' जों मिथिया नालाय। बेनिखायनो साननो थाङोब्ला बांसिन खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं।
औ।
बेबायदिनो दाख्लै बावैसो जोंनिथिंबो बांद्राय बिदि लोम बिदि खहा खालामजासे जायाखै आरो जानानै थांदोंब्लाबो बिदिनो एसे एसेल' जानानै दैबा दै बानाया देरस्राबासै अखा बांद्राय हायैनि थाखायनो आरो गुबुन गुबुन बोसोराव थ' जोबोद गिदिर गिदिर फैयो बे दै बानाया। सुंथाबाबो माथावरिफोरखौ खोथेबाबो औवाफोरजों होथेबाबो जोङो एखौ होबथानो हाया आरो बिनि माथावरिफ्रा खुरख'नानै हा गिसि खानानै हाखौ बियो गुवार खालामनानैहाय जोंनि हाफोरखौहाय समान खालामालासिनो गोजौ गाहाय खालामलाङो आरो बे दै बानाया जोबोद गाज्रि खालामलाङो। बिनि थाखायनो बांसिन गाज्रि गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो दैबानाखौहाय। बेबायदिनो जोङोहाय जोंनिथिं हाया जोबोद गोजौ गाहाय जाबाय हायाबो हासार गैला जोंनि गामियाव ओ जोंनि गामिथिंजाय आरो सोरनाबाथ' इदिनो फास बिगा दस बिगा बार' बिगाफोर गायो नालाय जोंनाथ' बारा बुरजाबो गैया दायो बि मानो होनोब्ला जोंथिं माइफ्रानो बारा जानो हमला जोंनि हाफोरखौ ओ बुस खारना लांजोबनानै गुबुन गुबुन जायगायावसो रानना राना गारहैजोबबाय आरो बेफोरबायदिनि जाउनाव जोंनि हाया बाला जानो बाला जाबाय आरो ओ जाबोर जुथोरफोर जाबोरफोर फैफानानै जोंनि हाफोराव जोंनि हाफोराव जाबोरफोरा फबसिन फैजोब्बाय बिनिखायनो माइफ्राबो बारा जाला आरो माइ गायब्लाबो हाब मोनला बेबायदिनो बालायाव गायनांगौ जासिगोन नालाय ओंखायनो माइ हानाय समावबो जोङो बारा मोनला बेबायदिनो गोबां खहा जायो आरो। आरो माइयाबो फिथाइआनो जानो हमला आरो बायदिसिना आबाद मावबाबो जाला। बेबायदिनो गोबां खहा खालामफैयो आरो दैबानाया आरो साननो थाङोब्लाहाय दैबानाजों गोबां बनफोर फैबायायो बे बनफोरखौबो जों खननानैहाय बुथुमनानै दंफां मुराफोरखौ बुथुमनानै जों लाबोनानै जों न'आवहाय सुखां अर सुखांफैनो हायो आरो रो आरो फाननोबो हायो आरो बे दैबा माबा बनखौहाय दैबानाजों फैफानाय आव बुथुमना लायोब्ला आरो ना फोरबो फैफायो। नाफोर खांख्राइफोर बेबायदिनो फैफायो आरो बेफोर बेफोरखौबो जोङो लायनानैहाय गुरनाफोर लानानै जोङो फानफैनो हायो आरो बेबायदिनो खावसेजों मुलाम्फा जायो आरो बांसिन खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां होनबा जोंना बे मोनसे टपिकआ बे समावनो दोनथ'नाय जासिगोनदां नोंथां
औ औ जागोन नोंथां दे गोजोननाय थाबाय औ।